हेल'
गोजोन मोनाबिलिनि हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो नोंथाङा माबोरै दङ?
आं मोजाङैनो दं नोंथां नोंथा माबोरै दं?
औ आंबो मोजाङैनो दं नोंथां जों दा दैज्लांनि बागै सावराय सावरायनोसै
औ नोंथां
जेरै दैज्लां बोथोर होनब्लाथ' जोङो जेरै माइ आबाद मावनाय जायो दैज्लां बोथोराव आरो मै गं थाइगंनि बागैबो जों मावनाय जायो औ नोंगौ जेरै जोङो दैज्लां होनो ब्ला जेरै जोङो जों दैज्लां होनोब्ला जेरै जोङो खोथियाखौ खोथिया फोनायनि बागै जों एसे सावरायनोसै
औ नोंथां
औ जेरै जोङो खोथिया फोयो खोथियाखौ फोनो थाखाय जोङो जेरै ओ माइज्लि माइज्लि होननानै बुङो जों बर'आव
औ नंगौ नोंथां
औ माइज्लिखौ जेरै जोङो ओ साफा जोङो जावना लानानै जोङो बेखौ साफा जाव
नंगौ नोंथां
फाथोनि बस्थायाव जोङो सो सोमनानै खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों
औ नोंथाङा
नोंथाङा एसे साइदआव थांजागोन ना नोंथां औ थांनि औ
नोंथां ओ नोंथाङा
औ आं बुंनो नागिरनाय आं बुंनो ना आं सावरायनो नागिरनाय बाथ्राया बेनोदि जेरै जोङो खोथियाखौ खोथियाखौ जोङो फाथोनि बस्थायाव सोमगोरोना ओ फाथोनि बस्थायाव सोगोरानै जोङो सोमनानै लाग्रोनाय जायो साननै नङाबा सानथाम
नंगौ नोंथां
औ बेखौ जोङो साननैनि आरो जोङो बेखौ साननै सानथामनि उनावनो जोङो बेखौ बोखांनायनि बोखांनानै जों बोरियाव दोननाय जायो। खोनादोंना नोंथाङा हेल' नोंथां हेलौ खोनादों ना?
नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां नोंथांनिखौ आं बारासे बुजि मोनाखै
औ नों थां ओ माने जिहेतु दैज्लां बो थोराव माइ गायनाय जायोना बे माइ गायनायनि अनगायै दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावनो हायो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथाङा आं फोरमायखादों दि जेरै जोङो ओ खोथियाखौ जोङो गायनो थाखाय फोनो थाखाय जेरै जोङो दुब्लिखौ खारायग्रोनानै लानांगौ फोथारखौ
औ नोंथां
जेरै जों फोथारखौ खारायग्रोनानै लानानै जेरै जोङो बेखौ फोमोननो गोनां जायो आरो बे बेखौ जोङो मोसौनि मोननाय जों हासार गोबोर होननानै बुङो बेखौ जोङो ओम फोथारफोराव जोङो हैयो जेरै जों खोथिया फोनो थाखायबा खोनादों ना नोंथाङा औ आरो जोङो हासार ओ गलाफोरनिफ्राय जों बायना लाना फैनानै जों हासार सारनाय जायो।
नंगौ नोंथां
औ आरो जोङो बेखौ बे खोथियाखौ जोङो जों बे माइज्लिखौ औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां ओ जिहेथु दा दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव मा मा ओम जेनेबा माइ गाय मा मा आबाद मावजायो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां खोनादोंना नोंथाङा